हेल'
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आङो जिरायगासिनो दं नोंथां।
नोंथांजों बैगियाननि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
उम बिगियाना जोंनि जिउआव माबोरै गोहोम खोख्लैदों
औ
बिनि बागै इसे बुंथिनानै होदो नोंथाङा।
औ बिगियान होनोब्लाथ' दानि मुगाया जादों बिगियाननि मुगा
औ
बे मुगायाव मानसिया बिगियाननि सोमोनांथाव गोहोआव गोमोदों गोजोदों गोहो मोनदों आरो सिमांखौ मोगथां खालाम खालामनो हादों
औ
बेबायदिनो बिगियाननि गोहोआवनो दुलाराय बुहुमानो फिसा दाबसे जायगा बादि जाना फैबाय आरो।
औ औ
बिगियाननि दिहुननायनि गोहोआव दाउफोर बादि ओ अख्रां सायाव बिरनो हाबाय ना बादि दैनि सिङाव ओ दावनो हाबाय गोजाननि राव आरो जायगाफोरखौबो न'आव जना बाथ्रा रायज्लायनायनि राहा जाबाय।
औ
बेबायदिनो गोबां खाबुखौ जोङो मोनबोगासिनो दं आरो।
औ
बिगियाननि ओ बाहायजार मुवाखौ दिहुननाया ओरैनो जाना फैयाखै ओ बेफोरखौ दिहुननायनि गुदियाव दङ साफा साफा बैगियानिक बा दिहुनगिरिफोरनि गोथौ आरो गुवार गोसोनि हास्थायनाय आरो गोसो मोदोम होना नाजानाय
बेबायदिनो जौनै बोसोरनि आवगायाव मोसौ गारि मैदेर बा गररायफोरानो जोंनि साबसिन गाखो जाग्रामोन आरो
बिदिनो बालाहामा आरो गुवार लैथोखौ बारनो बाहायग्राया ओ उद आरो ओ पालथरा होननाय गेदेर दिङामोन नाथाय दानि मु गायाव बोरि एबा हा सायाव खारग्रा कलि इन्जिन रेलगारि मटर आरो दैयाव खारग्राफोरनि मादाव गेदेरखौपनि नाव बा जाहाजफोरखौ नुनो मोनबाय
औ औ औ
बेबायदिनो ओ दै सिंजों खारग्रा मोनसे मुवाखौ ओ मुवाबो दङ ओ बेयो जादों साबमेरिन बेनि अनगायैबो अखरां साजों गोख्रै बिरग्रा दिङा बा एार'प्लेन दङ
औ
बेबायदिनो इंलेण्डनि वाड वाटसन मुंनि सासे दिहुनगिरि ओ बे बिथाङा कफ'जों ओ हाबायाव बाहायग्रोदोंमोन बिथाङानो बिनि आवगाय ओ खफ'नि गोहोआरि एसेबां बेखौ मानसिया हमनो हायाखैमोन सानसेखालि वाटसना दो गंसेयाव दै गोदौहोबाय दंमोन बै ओ गोदौबाय थानाय समाव वाटसना नुनायसै जे मोखांनि खोबग्राया दै गुदुंनि खफ'आव गुरलोब गुरलोब मावदों
दैनि मोखाङा दैनि खफ'आव ओ मावनाय नुना खफ'नि बे गोहोखौ मा हाबायाव बाहायनो हाथावगौ बेखौ ओ साननो हमनायसै आरो बिथाङा बेनि उनाव ओ बिथाङा
साननायनि गोहोजों मोनसे खफ'जों खारग्रा इन्जिन दिहुनायसै बे इन्जिनखौ बिथाङा इंलेण्डनि लामायाव खारहोग्रोयो आरो
औ औ
आरो वाटसननि बिदि इन्जिन थानाय गारिखौ नुना मानसिफोरा सोमोनांनायसै बिदिनो गोजान जायगाफोरावबो थाब आरो ओ गोजोनै थांनो फैनो राहाखौ मोननायसै आरो
औ औ
ओ बेनि उनाव जार्ज स्टेफनसना स्टेफेनसना ओ साबसिन हामसिन रेलगारिनि ओ इन्जिन दिहुनबावनायसै ओ दानिजों गाखोग्रा रेल गारिया ओ स्टेफेनसन दिहुननाय रेलगारिनिनो फोसाबनाय दानि मानसिफोरा ओ बे रेलगारिजोंनो बांसिन थांलाय फैलाय खालामो आरो दिलिर दिलिर मुवाफोरखौबो गोजानाव लांलाय लाबोलाय खालाम- खालामनो हानाय जाबाय ओ बेबायदिनो जोंनि हान्थिनायाव राहा होग्रा बे रेलगारिखौ बे खफ'नि गोहोजोंनो ओ खारहोनो हादोंमोन आरो
औ
दा नोंथाङा ओ बिगियाननि सोमोन्दै ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ बेबादिनो बिगियाननि बाय हाजार मुवा मानसिफोरा दिहुन गासिनो दङ
औ
नांगौब्ला लामा ओंखारो
थिग बेबायदिनो सानखांनाय गोहोजों बैगियाना
औ
नांगौनिबो बारा गोबां मुवा दिहुननानै जोंनो होबाय
औ औ
साननायनि गोहोजोंनो बिथांमोना मानसिनो आखाइ मुथियाव लाना गावनि गोजोननाय सुखु जेनिबो नांगौ हाब बायाव बाहायनो खाबु होबोदों बेबायदिनो बिगियाना मोनसे मानसिनि सानखांनाय दिहुननायनि गेजेरजों मोननाय मोनसे अराय गुबै गोहो होननानै बुंजायो आरो
औ नंगौ
बे गोहोखौ मानसिया सुबुं माहारिया मोजां गाज्रि गोबां हाबायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ।
नाथाय मानसिनि बे मोननाय गोहोआ मुलुगनि अराय मोजां हामायाव बाहायजाथों, बेखौल' जों साननांगौ। आरो
औ नंगौ।
बेबायदिनो
बिगियाना दुलाराय मुलुगखौनो गंसे फिसा न'खर बायदि खालामनानै होबाय होननानै बुंजायो। मानो होनोब्ला जोङो? बिगियाननि दिहुननाय मुवाफोरजोंनो दिनै गासैबो खामानिखौ जों गोरलैयै मावनो हानाय खाबुखौ जों मोननो हादों होननानै जों बुंजायो।
औ।
नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बिगियाना दिहुननाय मुवाफोरजोंनो दिनै जों जोंनि न'खरनि सोरबाफोर सुबुङा गोजान जायगायाव थाहैयोब्ला। बेजों जोङो न'आव थानानैनो, रायज्लायनायनि खाबुखौ मोननो हादों। लोगोसे बैगाना बै दिहुननाय मुवाजोंनो जोङो आबाद फोथाराव आबाद मावनो बायदि गोनोखोआरि आदब खायदाफोरखौ जों बाहायनो खाबु मोनदों। होननानै बुंजागोन आरो नोंथां।
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो बिगियाना जोंखौ गोबां खाबु होदों। बैगियाननि दिहुनन्नाय मुवाफोरजोंनो जों दिनै गोबां खामानिफोरखौ न'आव ज'नानैनो मावनो हादों। नङा होनबा नोंथां?
औ-औ नंगौ।
बायदिसिना बेफार फालांगियारि। औ दिनै बै बिगियाना दिहुननाय बे इन्टारनेटनि दारै न'आव थानायनो इन्टारनेटनि दारै माखासे बिजनेस खालामनायखौबो जोङो नुनो मोनदों। बेबायदिनो बिगियाननि बे दिहुनथाइ गोहोआ जोबथासिमा गैया होननानै बुंजागोन। आरो नोथां बेबायदिनो जोंनि जिउआव बिगियाना गोबांहाय गोहोम खोख्लैदों होननानै बुंजागोन। आरो
बेबायदिनो जों बिगियाननि दारै जोंनि जिउ खुंनाय राहायाबो गोबां जौगाबोबाय होननानै बुंजायो
औ
बिदिब्ला दोनथनोसै नोंथां।
औ दे।